औ नोंथां खोनादों ना? अ नोंथां नोंथ थाङा दा ओरैनो मा खालामना दं?
आङो दङ फ्रि नोंथां।
अ अ नोंथाङा जुदि फ्रिबां आं नोंथांनि सेराव मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन आरो। ओ बे आयदायानो जाबाय जों बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनाय आरो ना।
औ औ नोंथां।
औ नोंथाङा दा बे बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो सानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला जानाय लोंनाय बुङोब्ला जोंनियाव गोबां रोखोमनि दङ।
औ औ।
बेफोरनो जाहैदों जोंनिया जेरैहाय अनला दाउ अनला बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमै जानो हायो जों अलाखौहाय गोबां मैगंजों जेरैहाय जों अनला दाउ अनलाजों थाइगिर, अनला मुला गोरान, अनला बासिगि अनला थाइसुरि बिबार बिदिनो गोबां रोखोमै जानो हायो।
औ औ।
जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला आरो दंबावो सबाय साम' बिदिनो खांख्राइ मैथा आरो मैथा ना आरो लाइ लाफ फा मैगंनि खारै ओंख्रि बिदिनो गोबां रोखोमनि दङनो थिग बिदिनो जोङो बेफोरखौ जोङो मोजाङै माबोरै संनाय जायो बोरैहाय जायो बेखौ जोङो गुवारैबो फोरमायनो हायो।
औ औ।
जेरैहाय जोङो जुदि बेखौ गुवारै फोरमायनो थाङोब्ला जोङो साम' सबायखौनो फोरमायनो हागोन अनला दाउखौबो फोरमायनो हागोन थिग बिदिनो ज जोङो बर'नि दोरोङारि जानाय बुङोब्ला आरो मोनसे गुबैथार दंबावो जेरैहाय जोङो बैसागो समावहाय जोङो मैगं-थाइगं बायदिसिना मैगं हाग्रा बिफां बे बेफोरबायदिनो बुथुमो जेरैहाय सेजौ से बुथुमनानै जायो बेबो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रियावनो गोलैयो।
औ औ।
औवा मेवाइ बेफोरबो जोंनि बर'नि आरो जोङो जेरै थालिर फस्ला जायो। बेफोरबो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रियाव गोलैयो। थिग बेबादि बिदिनो आङो जोंनि दोरोङारि बर'नि ओंख्रिखौ एसे गुवारै फोरमायनो सानदों जेरैहाय जोंनि सबायजों साम' बेखौनो आङो नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनानै होनोसै।
औ जागोन दे नोंथां देनाय फोरमायलाय।
औ नोथां। जेरै जोङो बे सबाइखौनो सबबाइ साम'खौ फोरमायनो सानदों आङो सबाइ सा सामखौ जोङो बोरैहाय सङो जोङो सबखौ सबाय साम'खौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो साम' साम'खौ। उम बुथुमनानै लाग्रोनांगोन जेरै जों साम'खौ अबे नि। मोनगोन बुङोल्बा हाथाय बाजारनिफ्रायबो बायना लाबोनो हायो आरो जोङो दं। गलङा बा जङो दैमा दैसा बेफोरनि बे औ। बेफोरनिफ्राय खननानैबो मोननो हायो जोङो साम'खौ मोनथाम। रोखोमै मोननो हायो जेरैहाय साम' दानाय साम' लोंग्रि आरो। जेरैहाय सामुलादाय मोनथाम रोखोमै मोननो हायो। थिग बिदिनो। जोङो बेखौ संनो थाखाय जोङो बिनि उनावहाय सबाय सबाय। खौ जोङो। जोंनि न'आव फोनाय बा आबादनिफ्राय मोननाय बे। बुथुमनानै दोनखानाय बेनिफ्रायबो मोननो हायो आरो जों हाथाय बाजारनिफ्रायबो बायना लाबोनो हायो। बेखौहाय जोङो गथा बायना लाबोनो हायो आरो हुख्रेमखानाय गावखानाय बेखौबो बायना। लाबोनो हायो जुदि जोङो। गावखानायखौ बायनानै लाबोयोबा जों एवफ्रामनानै खुनानै। सुनानैहाय रुनानै संजायो नाथाय जोङो जुदि बे। गथाखौ बायोब्ला जोङो बेखौ लाबोनानै जोङो एवसे। एवफ्रामग्रोनानै जोङो दाला बा जोङो जाहा बुङो। बेफोराव होख्रेोमनानै लानो हायो। दालायावबा जोङो संग्राय बेफोरावबा जोङो जायखि जाया बथ। बथल गथा लानानै बेजों हुख्रेमनो हायो आरो थिग बिदिनो। बेखौ जोङो बेफोरबायदि खालामना लानायनि उनावहाय। जोङो बेखौ बिगुर गानायनि थाखाय जोङो उवालावहाय। सौनाय जायो उवाल बा देंखियाव सौनो हायो थिग बिदिनो बेखौ। जोङो सौखांनायनि उनावहाय मोजाङै साफा सुनानैहाय रुनानै लानो हायो। रुग्रोनानै लायो। आरो रुखांनानै जोङो बेखौ मोजाङै सागंफोरजों जाहाथे बेयो मोजाङै गेब्लेयो। बिनि थाखाय जोङो सानानानै लायो थिग बिदिनो बिनि उनावहाय नोंथां आं बेखौ फोरमायनो सानदोंदि जोङो सामु खौहाय बोरैहाय साफा खालामो
औ औ
साम'खौ साफा खालामनो थाखाय गिबियावनो जोङो साम'खौ सोमनानै दोननायनिफ्राय दाखोनखौ बोखागोन दाखोनखौ बो खालामनायनि उनाव बिनिनि उन जोंनि जा जों खिथिउ होननानै बुङो। बेखौ दामनानै लागोन बेखौ मानो दामनानै लायो बुङोब्ला जोङो बेखौहाय जानायाव जाहाथे ओंख्रि संनायनि उनावहाय बेयो सोबनायावहाय गोरलै जायो गब'यो बेनि थाखाय जों दाननानै लायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ दसे समनि थाखाय संख्रै आरो गाज्रि जायखिजाया गोखै जेरैहाय मा बुङो बेखौ खोदै जायखौ जोङो खोरदै बुङो बेखौ खौबो जोङो बेजोंहाय सोमनानै दोननो हायो जाहाथे बिनि माखासे मैला आरो बिनि सिङाव जायखिजाया हा बायदिसिना मैला हाबनानै थानाया जाहाथे मोजाङै साफा जायो बेनि उनाव दसे सम सोमनायनि उनावहाय मनाफोराव बिनि माराम बिखुंनि बेफोरो खारनायनि थाखाय जों बेजों हुनानै लायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै एवफ्रामनानै लागोन मोजाङै एवफ्रामनानै लानायनि उनावहाय जाजों खब रुनानै लाखादों बेखौहाय जोङो जा साम' एवफ्रामनाय मोजाङै बेवहाय जोङो लखबनानै लागोन बेनि उनावहाय जोङो जा मस्ला आरो खारै बे खौ जोङो होगोन आरो जोंनो सबबाय संनो थाखायथ' खारैया गोनांथार ज स ख सालनि बिनो जोङो बेयावहाय सबयावहाय जोङो बे खारै खौ होनानै लागोन जाहाथे मोजाङै गोथाव जायो संख्रि बानलु जा जोङो हाइजें बायदिसिना मस्ला देनानै लानाय बेखौ मोजाङै गोदौनायनि उनावहाय जों होनानै लागोन आरो जाहाथे मोजाङै गोथाव जायो बेनि उन उनावहाय मोननो गोनाङाव जोङो बेखौहाय जोङो जायखि जाया थुुनन्दिया मा बोथोराव मा मोनो गुबुन गुबुन बोथोराव गुबुन गुबुन बिटनि जोङो दुुनन्दिया मोननो हायो।
औ
बेबायदिनो जोङो जा बोथोराव जि दुन्दिया मोनो बेखौनो होनानै लागोन आरो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन बर'नि जोंनि
औ औ औ हागोन नोंथां जेरै नों नोंथाङानो बुंबोखाबायदि जोंनि बर'आव गोबां जानाय लोंनाय दङ आरो जा जेरै नोंथाङा बुंनाय हिसाबै जेरै अनलाजों दाउ नारजि अमाजों नार्जि बेनिफ्राय सबायाइजों साम' बेफ्राय गोबां जानाय लोंलनाय द आरो ना आं बि बिसोरनि गेजेराव नुथनि सेराव नारजि आरो अमानि बागै बुंनो सानदों आरो ना मानो होनबा जोङो। आवदि बर'फोरनि गेजेराव नारजि अमाया गोबां गोबां मुंदांखा नालाय बेनि थाखाय ओ आं नुथनि सेराव नारजि आरो अमाखौ माबेसे बानायनाय जायो बेनि बागै एसे गुवारै फोरमायना होनो सानदों आरो ना
औ औ फोरमायजागोन नोंथां
बे नारजि आरो अमा नार्जि आरो अमाखौ बानायनायनि माबायानो जाहैबाय जेरै जों गिबियावनो नारजि बेखौ मोजाङैनो बेनि थाराफोर जा बेफोर थाराफोरखौ जों गिबियावनो ओ साफा खालामना लायो आरोना बे साफा खालामखांनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ खायफाया दैयाव एसे दसे समनि थाखाय सोमना दोनो जाहाथे बेयाव थानाय ओ मा मैलाफोर एबा गोखा जि जायो बे गोखाफोरा जाहाथे खारो आरो नङाबा खायफाया जेरै सिग्लि सिग्लि सुयो जाहाथे बिनि गोखाफोरा जाहाथे गैया जायो आरो लोगोसेनो फारसे थिंजाय जोङो अमा अमाफोरखौ बाजार एबा हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबो आरोना बायना लाबोखांनायनि उनाव बे बेखौ जोङो ओ एसे थाव एसे होनानै एवफ्रांग्रोना लायो आरोना एवफ्राम ग्रोना लानानै उनाव बे फारसेजों गुबुन फारसेथि जोङो नारजि बिलाइखौ ओ खारै एसे होनानै जाहाथे बे नारजि बिलाइया जाहाथे गेब्लेनाय रखम खारै एसे होनानै बेखौ जोङो ओ मा माबाथ'ना दोनो आरोना ओ रुनाय रुथ'ना दोनो आरो ना औ रुग्रोना दोनो बे रुग्रोखां नायनि उनाव जोङो जेब्ला नारजिया गेब्लेयो गेब्लेजोब खांनायनि उनाव जों बेयाव दै एसे दै होयो आरो ना दै होनायनि उनाव बेयाव जोङो ओ एवफ्रान जा जि एवफ्रामनानै लानाय अमा बे अमाखौ बेयाव होना होयो आरो ना बेयाव होना होखांनायनि उनाव जों गोबां रोखोमनि जेरै मस्ला मस्लि लि होनाय जायो आरो जेरै सामब्राम गोजा ओ सामब्राम ओ जेरै ओ फालौ बेफोरबायसा आरो गोबां रोखोमनि ओ मस्ला मस्लि होनाय जायो आरोना बेफोरबायसानो आरो नारजि अमाखौ बानायनाय जायो आरो ना ओ नोंथाङा जे ओ आ मा होनो अनला आरो दाउजों दाउखौ माबायसा बानायनाय जायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो सान हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोङो अनला दाउखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइरं जा अनला संगोन बे माइरंखौ खौ जोङो जायखि जाया गामलाबा दाबोरफोराव जोङो सोमनानै लाग्रोगोन आरो जाहाथे बियो मोजाङै गुरै जायो देनायाव गेब्लेनायनि थाखाय बेखौ दसे सोम सोमनायनि उनाव उनावहाय जो बेखौहाय बोखांनानै लागोन सुखांनानै लागोन जायखौ जोङो सु खांनाय बुङो सुखांनानै लानायनि उनाव हाय बेयो जाहाथे मोजाङै दै गसरो बेनि थाखाय जोङो जायखि जाया खिरखाफोराव दसे समनि थाखाय दोनगोन जाहाथे बेयो देनायाव गेब्ले मोजाङै जाङै गेब्लेयो जाहाथे गे आथा आथा जाया बिनि थाखाय जोङो दैखौ गसर होनानै दसे सम दोनगोन बेनि उनावहाय जोङो जा दाउ बेखौ जोङो मोजाङै ओ गोदानानै सुनानै लाग्रोगोन बेनि उनावहाय जोङो सुखांनायनि उ उनाव मोजाङै साराय गुदुङाव जों थाव गुबैखौ आरो सामब्राम गोजाखौ होनानै एवफ्रामनानै लागोन बेयाव एवफ्रामनायाव जोङो सामब्राम गोजायाव मोजाङै एवफ्रामनानै जोङो हालदि संख्रि आरो जा मस्ला होयो जोङो सामब्राम गुफुर बायदिसिना जिरा बेफोरखौहाय होनानै मोजाङै एवफ्रामनानै लागोन। जाहाथे बिनि गावनि गोथां मोनामनाया खारनानै मोजां मोदोमनाय फैयो बिनि थाखाय बेनि उनाव हाय जोङो जा जोंनि अनला सु सुखांनानै दोननाय बेखौ जोङो दैया गसरखांनायनि उनाव देनानै लागोन जोङो बे दाउ जा एवफ्रामदों बेखौहाय जोङो दसे समनि थाखाय बोखांनानैबो दोनथ जागोन नङाब्लाबो बेयावनो जोंङो दैखौ होनानैहाय मोजांङै गोदौ होनानै खारैखौ होग्रोनानै दैखौ गोदौजासिम फुदुंग्रोनानै लानो हागोन। बेनि उनावहाय जोङो जा अनला देगोन बेखौ जोङो दा आथिखालाव जोङो गोबां गोदान मुगाजों गोरोबफानानै सोलियो नालाय ग्राइडार फोरावबो उननायखौ नुनो मोनदों जोंङो जोंनि सुबिदा हिसाबै जोङो बेखौ ग्राइडार बा जोंनि उवाल दिंखिफोराव देनानै लाग्रोगोन आरो बेयावहाय जोङो अनला देनायाव जोङो हाइजें डु सामब्राम गुफुर बेखौबो जोङो हो फानानै देग्रोनानै लाजायो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
बे दैखांनायखौ जा जोंनि दाउजों जों जा दै गोदौ गोदौ होनानै नों बेवहाय जोङो बे जोंनि माइरं देनायखौहाय अन गुन्दैखौ मोजांङै फ्रि फ्रि होनाय जागोन आरो जाहाथे बेयो मोजांङै गलियो जाहाथे गथाखाया बेनि थाखाय जोङो जायखि सागं बा गारबा जों एरबाय थागोन बेनि उनावहाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय मोजांङै होनायनि उनाव बेखौ दसे समनि थाखाय मोनहोगोन जा खारै संख्रै जोंनो अनला संनायाव खारै आरो संख्रै बेसोर मोननैया मोजांङै गोरोबनाय नाङोब्लासो गोथाव जायो जोंनि अनला ओंख्रिया बेनि थाखाय जोङो बेखौ साखि साखि होबाय थागोन संख्रि आरो खारैखौ मोजांङै नांजासिम मोजांङै गोदौ होखांनायनि उनावहाय एसे लाथा जायोबा जोङो बेखौ बेखौ खांनो गोनां समाव आं दहाय बुंदोंमोन जेरैहाय बोथोर हिसाबै जोङो जा धुन्दिया मोनो बेखौहाय जोङो होनानै लागोन जाहाथे मोजां मोदोमनायजों जानो खुवाबो बेनि थाखाय जोंनि दोरोंङारि अनला ओंख्रिया बेनोसै नोंथां। औ नंगौ नोंथां औ दे नोंथां। औ।